औ नोंथां नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दङ औ नोंथां नोंथाङा दा दासान्दि मा खालामगासिनो दङ औ नोंथाङा खोनादोंना
हेल' नोंथां
औ औ नोंथां नोंथां नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दङ
औ आं ओरैनो दं नोंथां
औ औ ओ नोंथांनिसिम ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाग्रोबाय
औ
औ नोंथांनिसिम आं मोनसे सोंथि लानानैसो फैदोंमोन नोंथाङा आं आंनो औ नोंथाङा आंनो ओ जानाय लोंनायनि बागै बा जोंनि बर'फोरा माबायदि जायो बा थायो बेफोरबायदिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंना बर' फोरथ' जानाय लोंनाय होनबा जोंना गि बियाव ओ अमा बेदर
औ औ
अनला दाउ बेदर आरो बेबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलनि मानसिफोरा बे ओ जुमाय सेरेबखौबो जोंनायखौ नुनो मोनो
औ औ
जोंनिया बर'फोरनि बर'फोरा माबा मोनसे पुजा जाबा फोरबो जाबा बा हाबा बिबा जाबा जोंना ना बेदर जोंनो फालिनायखौ जों नुनो मोनखायो
औ आरो लोगोसेनो जोंनि औ बर' फोरनि जेनेबा बायदिसिना ओ गाय मैगं थाइगं गायनाय बा मैगं थाइगं जानाय गोथाङानो जा गोथां मैगं थाइगंआानो जा माबाफोरानो जा बेफोरफोरनि बागैबो एसे फोरमायजागोन नोंथाङा
अ गोथां मैगं होननानै बुंबाथ' दा जोंना
माने बर'फोरनि जाथारनाय होननाबो बुंनो हाया गासिबो हारियानो जायो। ओ जेरै जिंखा बल भेन्दि
औ
फाथो
औ
आलु बेफोरखौथ' जाखायो गासैबो जोंनि बर'नि एकदम जाथारनाय गुबै होनबाथाय लाथा एम्फौ सामु
औ
अनला औवा मेवाइजों अनला लाथा एम्फौ जोंबो गोखै अनला जायो।
औ नंगौ नंगौ आरो लोगोसेनो जोंनिहाय जेरै औ
जोंनिया जेरै गोजां बोथोराव उम गायनाय बा फोनाय जोंनिया जेरै लाइ ला- फा मैद्रु नङा होमबा नोंथां बेखौथ' औ औ औ बेखौथ' जोंनि बर' फोरा औ रुनानै जानानै बा मैद्रु जानानै जोबोद मोजां मोना नङा होमबा नोंथां
लाखाद खारदै खारै जायो होननानै मिथिखायो खारदै खारै खाबथिंनाय मैगं लाइ ला फा मोनो खुद्रा औ
औ बथा खारदि खारै मे गं होननानै ओ बुङोब्लाथाय जोंनिया बेवहाय गोबां गोबां रोखोमनि बायदिस ना गोथां मैगं थायो नङा होमबा नोंथां।
जेरैहाय औ जोङो फारियै बुंनो थाङोब्ला औ लाइ ला फा बेथ' थाखागोनानो आरो बेजों लोगोसे जोंनिया जेरै बेसर बिलाइफोरखौबो होनो हायो बा जोंनियाव बेवहाय थायो जेने बुद था बा खुथ्रा आरो लोगोसे दुन्दियाखौबोथ' होखाबायानो जेनबा मोदोमनाय हिसाबै आरो लोगोस सेनो जों जेरैहाय गुन्द्रि बिलायानो जा बा मायबा थायसु बिलाइ बा बेफोर बो जोङो होफानो हायो नङा होमबा नों थां गोरलै गोरलै बिलाइखौ जों होफानोनो हायो औ औ खाख्रिला बिलाइ एबा बायदिसिना औ बेफोरबायदिनो बायदिसिना बिलाइ फोरखौ जों होनानै जायो आरो बेफोरबायदि खारदै खारै मैगं।
औ
औ नों
जोंना बर'फोराथ' खारदैखौनो जानानै गोबाङानो मोजां मोनखायो।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ। जेरैहाय जोंनिया खारदैखौ जोंनि बर'फ्रा न'आवनो बानायना जायो नङा होमबा? गुबुन गुबुन खा-खायफ्रा सुबुंफ्रा बा गुबुन हारिनि ओ सुबुंफ्रा जोंनिया खारैखौ बायो जेनेबा सदा बेफोरखौबो बायो ना थाय जोंनि बर'फोरा ए बेफोरखौ सदाखौ जोङो बाहायनायखौ नुनोनो थाङा न' नोंथां।
औ औ।
ओ औ औ जोंनिया माने औ औ जोंनिया न'आवनो जेरैहाय बानायो थालिर थालिर ब्रे थालिरनि बिफांखौ जेरैहाय जोङो जिरनानै फोराननानै सावनानै बेनिफ्राय खारै बानायो आरो बेनिफ्राय ओंखारनाय खारैआहाय गोथावसिन जायो आरो। नङा होमबा नोंथां? बाजाराव बायनानै मोननाय औ।
औ थिनानै दोननाय जायो आरो बोसोरनै बोसोरथामनि थाखाय माने खनसेप्ट फोरानगासेयावनो खनसे सावगासेयावनो माने
औ औ बाजारनि बायनानै मोननाय मोननायनिस्राय जोंनि जों न'आवनो बानायनानै जानाय बे थालिरनि खारैयाहाय एसे गोथावसिन जायो आरो नङा होमबा नों
औ औ
औ म
बिदिनो गोबां दं जोंना बर'फोरा जानाय लोंनाय होनबाथाय आरो थालिर फस्ला गोरलै
थालिर बुस्राखौ थ' औ जोङो बांसिनानो बैसागु बोथोराव जानाय जायो नङा होमबा नोंथां दाउ बे बेदरजों अमाजोंनो जा औ फाजा जायो नङा हबा नोंथां बैस फागुन दानाव जों थालिर फस्राखौ ओ जाथारो होननानैबो बुंजायो नोङा होमबा?
औ औ
जायोआनो आरो साफ्रोमबो न'खर मोनफ्रोमबो न'खरावहाय
बैसागु बोथोराव जोंना बर'फोरा ओ एकस' एकथा माने मैगंखौबो जानाय नुनो मोनो आरो जों मा मोनद्रायाबाबो एसे एसेबाबो माने बुथुमनानै
औ
बा पनसासथाफोरबाबो जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नंगौ आरो जोंनिहाय जेरै उम मैगं थाइगंवाथ' बेफोरबो बायदिसिना आरो फिथाइ सामथाइखौबो जोङो मैगं जाजायो जेरैहाय बुंनो थाङोबा जोंनिया जेरै थायसुम बेफोरखौबो जोङो मैगं नथ गङआव जायो नङा होमबा नोंथां बेब'थ' फिथायाइावनो गोग्लैयो नङा होमबा खोरदै बा थाइ औ खोर दै बा थाइगिर आरो लोगोसेनो फिथाइ सामथायाव गोग्लैनाय मैगंफोर होननानै बुङोबा जोङो खुमब्रा बा राङालाव बेफोरखौथ' फिथायावनो गोग्लैयो नङा होमबा नोंथां? फिथाइयावनो औ फिथाइआवनो गोग्लैयो। थेबाबो बेखौ बेफोरखौहाय जोङो गोथाङै औ गोथाङै जानाय जाया संनानैहाय जोङो जानाय जायो आरो नङा होमबा? खायफा खायफा फिथाइखौ जोङो बेफोरबायदि जानाय जाया संनानै बा बेफोरबायदि ओंख्रि महरै जोङो जायो आरो नोङा होमबा
औ
औ बायदिसिना होनदोंब द औ जोङो बायदिसिना बेफोरबायदिनो दंबावो जोङो जेनेबा मिथिस्लाबजोबाबो जानो हानाय नङा होमब दां
औ औ
बायदिसिना आरो खान्थाल बा फिथाइ बे औ बेखौबोथ' जोङो गोरलै समाव जोङो बेखौबो भाजा एवनानै नानै जानो हायो नङा होमबा नोथां
आरो बेनि जिथु बेखौबो ओंख्रि जानायखौ नुनो मोनो आरो आरो सावनानै बाथोन बा ओंख्रि
औ औ आरो जोङो बायनानै मोननायबो बायदिसिना जेरैहाय मैगं दालि सानो सबायखौ न'आवबो होनो हायो नाथाय बिदिनो बाजारनि ओमफ्राय बांसिनानो बायो जेरैहाय दालिखौथ' बायखानायानो जायो दालि सबाय बेफोरखौ दालिखौ जोंनि बर'फोरा गोबां जाबाङा थेवब्लाबो जोङो खायफा खायफा न'खरफ्रा बेखौ बायनानै जायो आरो नङा होमबथां बेखौहाय जोङो न'आव जोंनि बर'फोरावहाय न'आव बायलायनाय जों नुनो मोना अ जागोन
बिदिनो जोंना सबायफोरखौ बा काला दालिफोरखौ जोंना साजनो जानाय नुनो मोनो जोंनि बर'याव माने
औ औ औ जोंनियाथ' आरो बायदिसिना बेफोरबायदिनो अनला खारै अनलाखौ खाजों खारैबो जायो बा मैखिबो जायो थाइगिरबा बेफोरबायदि नाजों जोङो मायखिबो जायो नङा होमबा नोंथां
औ अनलायाथ' आरो जोंना जोंहा बर'फोरनि हाबायाव हाथ सुनियावाबा बेखौथ' नांखागौ
नोंगौ नोंथां आरो लोगोसे जोंनिया औ बर'फोरनि जेनेबा बेफोरनि बांसिन जेनेबा बेफोरबायदि ओंख्रियानो जाहैबाय ज गिबियावनो जोंनिया अनला खारै आरो खारदै खारै आरो सबाइ खा सबाइ खारै ओमफफ्राय सबायजों साम' बा अनलाजों दाउ सबायाइजों साम' मैथा खांख्राइ बा बेफोरबायदि नङा होमबा नोंथां आरो खार औ खारै ओंख्रियावहाय जोंनिया दखायो जेरैहाय जोङो मा मा खारै ओंख्रि दङो होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जोंनियाहाय खाबथिंनाय बायदिसिना औ बेफोरबायदि खारदै खारै आरो लोगोसे अनला खारै सबाय खारै दालि खारै
थास' बिबार खारै
औ थास' बिबारखौथ' जोङो बावनानै थादों नङा होमबा नोंथां दाथ' जोंनिया थास' बिबार बा बिनि माबा जाबाय नालाय नङा होमबा नो नोंथां सिजेन जाबाय नालाय औ नोंथाङा देग्लायो
हनि जोंनि गुबै मैगङानो होनजायो बेखौबो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंगौ
बेखौ अमा बेदरजोंबो जानाय नाजोंबो जानाय बयलारजोंबो जानाय नुनो मोनो आरो
औ आरो जों थास'बोथ' थास'नि गासिखौबोथ' जों जानाय जायो जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला थास' बिथ' बा थास' बुग्ला बेदर बिलाइ बेफोरखौ गासिखौबोनो जानाय जायो नङा होमबा
औ औ
औ बिदिब्ला नोंथां जोंनियाथ' समाबो जाया नङा एसे जाबायानो उनाव सम मोनोब्लाथाय सावरायफिनसै नामा औ औ दे बिदिब्ला नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय औ
औ